हेलौ औ नोंथांना एसे सावना फिसा फैदों?
अ
औ खोनादों ना? औ खोनादों दे रायज्लायनो हागोन दे।
नोंथाङा बिजि नामा?
हो?
नोंथाङा बेस्थ' नामा?
बेस्थ'थ' नङा नोंनि माने साउना माने फिसा फैथारदों बेखायनोसो मा ने एसे प्रब्लेम जादों आरो बारा मोजां खोनायाखै।
एबार मोजां खोनाबाय नामा?
अ एसे गोसा खोना फैबाय दे। रायलायनो हासिगोनदे ओ होमबा जोङो नोंथां जोङो दिनै मिथिंगायारि माने मिथिंगाजों मा आबहावा मिथिंगा आबहावा बेफोरनि बागै एसे रायजलायनोसै नामा सावरायनोसै नामा
बेफोरनि बागै एसे रायजलायनोसै नामा सावरायनोसै नामा औ जायो जायो।
औ नोंथाङानो एसे गिबियाव आंनो फोरमायगोरना होदो दे।
ओ मानि सायाव माने ओ खैफोदनि सायाव
अ दे मिथिंगानि खैफोदनि सायावनो होनग्रोलांदो दे जायखिजाया
होनना हायो।
मिथिंगायारि खैफोदाथ' गोबां दङ। नङा ओमबा ओ आं बिदिथि हिसाबै ओ हाग्रामायारि अर खामनायखौ लानोसै। अरमबारियाव अर खामनायखौ औ बेबोथ' मोनसे खै नालाय जेबोब्ला माने सुबुं माहारिनि माखासे हाबाफारि मावनायनि जाउनाव ओ मुलुगारि ओ दुंथाया सोमजिदों माने।
औ।
मुलुगारि दुंनायनि जाउनाव जिहेथु जोंहा बार मण्डलाव ओ कार्बन डाइ अक्साइड कार्बन डाइ अक्साइड गेस नाइट्रजेन अक्साइड गेस बेबायदि माखासे ओ माने जोबोद ओ माने खहा खालामग्रा गेसफोरा जोंनि बारमणडलाव बांनो हमदों ओ जायनि जाउनाव बोथोरा जोंहा माखासे बोथोरा माने सोलाय सोल' जादों। ओ बुंनो थाङोबा जेरै गरम बोथोराव गरम जाया लाबालासिनो गोबां अखा हादों बा गरम बोथोराव जोबोद ओ माने गरमसिन जादों। गोजां बोथोराव जोबोद ओ गोजांनाय फैदों बेबाय दि आरोना ओ जेराव माने जोबोद ओ गरम जानायनि जाहोनाव माने अखा हायैनि जाहोनाव माने अरन अरमबारियाव थानाय जिहेथु बिफां लाइफांफ्राथ' माने बोथोर लायै बोथोर बिफांनि बिल लाइफ्रा गोलैयो नालाय।
औ औ।
गोगलैनायनि जााहोनाव ओ बे बिलाइफोराथ' अखा मोनोबा बै बिलाइफोरा सेवनानै थांगौमोन नालाय सेवनानै हास
औ ओ औ।
माने अ अखा हायालासिनो सानदुं दुंनायनि जाहोनाव मा जायो बैफोर बिल बिलाइफ्रा माने गोराननिफ्राय गोरानसिन जानो हमो।
औ।
गोराननिफ्राय गोरानसिन जानो मोनो जायनि जाहोनाव ओ माने गोबारै बार बारोब्ला ओ माने दंफाङा दंफां गावनि गावजों गाव
माने हुथ्रुलायनायनि जउनाव गरम दानानै माने ओ बिदुं सोमजिनानै माने सो बे माने बोरैबा माने बिदि जाहोनावबो जानो हागौ आ आ अन्थाइजों ओमफाय बोरैबा गोलैलायनानै नांजाबनानै माने अरखि जोंनानै बैफोरो गोरान बिलाइफोराव जोबोद गोख्रैयै माने अर खनो हागौ अर' माने जोंखांनो हागौ ओ जायनि जाउनाव माने लोगोसे आरो माने गोरान माने बिदि सा बिदुं दुंनायनि थाखाय माने बाराबो गोरान बार नालाय बेहाय सिदोमाथि माने दै थाफाय नालाय जायनि जाउनाव माने अरा ओ माने मोनसे जायगानिहैउ लाजेननानै गोबां माने अर'न फुरा अर'नखौनो माने अरा साग्लोबजोबो जायखौ जायखौ खो ओ माने खोमोरनो थाखाय जोबोद खस्थ' आरोना। जायनि माने बिदि अर' जोङोब्ला मा जायो जोंहा जिहेथु अरनबारियाव थानाय ओ बिफां लाइफां बिफां लाइफांजों लोगोसे जिब जुराद दावउमा दाउसा दावउमा दाउसा सायाफोराथ' बिफां लाइफांफोरावसो बाहागो लायो नालाय। ओ माने बैफोरनि जोबोद खहा जायो आरोना।
औ।
जि जुनारफ्रा माने खारस्लाबनो हायियाव माने बार बारनायनि जाउनावथ' अरा जोबोद गोख्रैयै जोंगोन नालाय। माने ओ गोसारनो लागोन जोबोद गोख्रैयै बिनि जाउनाव माने गोबां जिब जुनारफ्रा माने ओ जोबोद माने खहा जागोन आरो माखासे अराव खामथाबनोबो हागौ आरो बे आरोना माने हाग्रामायारि ओ अर'बारियाव माने अर जोंनाया आरो ना बिनि जाहोनाव बिदि जायोब्ला जोंहा ओ जिब जुनारा जोबोद खहा जायो आरो हाग्रायारि सम्पद फ्रा ब्लाबो माखासे ओ मोननो थाङै जोबोद ओ माने गिदिर गिदिर दंफांफ्राबो खामनानै गैया। जालांनो हागौ बे आरोना बे आरोना।
औ।
नोंथाङाबो माखासे आंनो खोन्थाहरनो हागोन नामा?
औ एसे आं माने आंनि रोंनायखिनिखौ आं नोंथांनो फोरमायनोसै माने आंबो बिनि बागै बारा इमान माने रोंगौथि गैया। एन्द आं जा हायो बेखौ नोंनिसिम फोरमायना होनसै जोङो नों जेरै' बुंलांदों बिदिनो मा होन ऐ दंफां लाइफांथ' बोथोर लायो बोथोर सिरियो नालाय गोरान गोरान बिदिनो जों दैलां बोथोर माने बै दैलां बोथोरखौनो होननांसिगोन दैलां बोथोर माने बैसागु औ सम बैसागुनि बिदिनो से एसे सिगाङाव जोंनि दंफां लाइफांफोरा दंफांआव मोन
लाइफांनि बिलाइखौ आ माने
गोलैनायखौ नुनो मोन्नाय जायो जों जेरै रानस्राव जोबनानै माने बिलाइफोरखौ सिरि होब नायखौ नुनो मोननाय जायो आह बिदिनो थिग बेबायदिनो जों दा नों जेरै बुंदों दा पलिउसननि जाहोनावबो बेफोरो गुदुं दुंथाया जायो आरो दंफां लाइफां जों दानफायनानै नै माबानायनि थाखाय बिदिनो बोथोरफोरा गरम जायो सान्दुं जिबायदि गरम दुङो दा
ङो दा गोबां सुबुंफोरानो गरमजों दा थैनायखौ खोनागासिनो दं औ औ
औ बिदिनो जों गरमनि हिसाबै जों आरो बे गरम जानाय समाव बार आबो गरम फैयो बेबायदि। दिनो ओ नों जेरै बुंलांदों अन्थाइफोरजों बा बिदिनो माबा मोनसे बुस्थुजों जों- बिदि अर बोरैबा अरन बारिफोराव बिदि जोंफ्लांबाथाय बिदिनो माने दंफां-ला लाइफांफोराव अर नांना होबा माने बिलाइ गोरानाव अर नांना होबा माने जेरै
औ
अरा हमो हमनाय खामस्रा लानायखौ जोंबो होना बिदि जोंना होबाथ' आरो बारा जेरै गुदुं बारबोयो बिदिनो अर माने बारजों लोगोसे माने सिउ सिउ थांनायखौ नुनो मोननाय जायो बायदि ओंखाय इदिनो जिब जुनारफोरा माने नों- जेरै बुंदों बिदिनो खारस्लाबनो हायै बा बिदिनो सोरबा बिदिनो - ब जुनारा बुजिना लायो होन्ना थायो नालाय अबेबा जुनारा इदिनो गोसा खारनो हायो लासै खारनो हायो थायो। लाय सोरबा बिदिनो गोसो खारनो हानाया बासिलाङो बिद नों लासै खारनो खारनो हायैफोरा माने बिदिनो बे अरजों नो जोंब्लावनानै थैनाय बा फिसा-फिनला बिदिनो बिदै बिदि बायदि बायदि रोखोमनि
बिदै बिदि बायदि बायदि रोखोमनि बे जिब-जुनारफोरा थैनायखौ जों खोनानो मोननाय जायो आरो। औ
माने दफां बिदि दफां लायफां जों नुबोदो माने जोंनि माने बुहुमाव माने गोबां माने गरम बिदिनो सोमजिनो मोननाय जायो जेरै- लामा दथा बिदिनो लामा दथा बानायनो थाखाय बा न' गिदिर गिदिर बा दारिमिन बिदि बानायनायफोराव जों गोबां दंफां-लाइफां बिदिनो जायगा- गुवार गुवार दाननानै माने जोंनि माने बुहुमाव माने एसे पलिउसन लाबोनाय जायो। जेरै बारहावाफोरा बिनि जाहोनावनो गुदुं जायो औ ओमफ्राय बिदिनो नि बेफोरनि जाहोनाव नो माने जोंओ माने गरम
गरम
बांसिन
बांसिन जानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो औ ओ नोंथां आं माने जायगा जायगानिफ्राय गोबां औ आं माने मोनसे आरो आयदानि सायाव माने आं फोरमायहर बावनो सान-सानदोंमोन हागोन ना औ नोंथां फोरमायनो हागोन दे। ओ मोनसे आरो जोंनि मुलुगनि बयनिख्रुइ गिख्रंथाव जाथाय जानानै दं आरो दा दासिम बे जाहैबाय मुलुगनां दुंनाय जायखौ जों ग्लबेल वारमिं मुलुगनां दुंथाय बेनि नि मेइन जानायनि जाहोना जाहोना जेरै सुबुं अनजिमाया बांसिन
औ औ
सुबुं अनजिमा नायनि जाहोनाव
औ
जायनि जाउनाव गोबां बार